हेल' औ खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय
अ आसा खालामो दासान्दि नोंथाङा मोजाङैनो दङो
औ नोंथाङाबो मोजाङैनो दङ दासान्दि आंबो आसा खालामो गोजोन फुंबिलि नोंथां
अ अ गोजोन
अ
अ नोंथां जाबाय जाबाय जाखांबाय इसे आगोलाव जाखांबाय
औ ओरैनो दासान्दि मा मावगासिनो नोंथाङा?
अ मावनायाथ' आं दासान्दै ओइ रंनि खामानि न'आव रं फोननाय बिदि खामानिखौ मावगासिनो आरो नोंथां
औ बेहाय नोंथां मा मा सिस्टेमै रंखौ फोनो नोंथां
अ नोंथां अ मोजां सोंथि सोंदों नोंथाङा ओ खामानिखौ आं ओ बरग' किल'मिटार बरग'म मिटार किल'मिटार सरि सरि बरग'म मिटार सिस्टेमाव अ बिदि मावो लोगोसे हाजिराबो मावो लोगोसे थिखाबो मावो
औ बरग' मिटाराव बेसे लायो नोंथाङा
जोंनि हमना ला गाब साब फोननाय बायदि बायदि बायदि खामानि थाया होमबा फिनिसिं एकदम फोजोब फोजोबनाय लासे ओ बिदि जोङो जिब्रै जिबा बिदियाव मावगासिनो आरो नोंथां
औ
जिब्रै जिबा रांङआव मोनसे मोनसे बरग'आव
औ आरो बे दासान्दि नोंथां बे ओ आथिखालाव सानसेयाव ओ बे हाजिराखौ बेसे से मोनो?
औ नोंथां एसे मिलायनायखौनो मोनो नोंथां जोंनि हाजिराया दा सानद द'जौ द'जौ बाजि बिदि जागासिनो आरो
औ
अ
आरो थिका सिस्टेम लायोबा दिन सिस्टेम लायो नामा नोंथांमोना?
अ थिखा थिखा सिस्टेमबा जोंङो हमना ला अ इदि माने थिखायाव हमना लायो आरो माने इदि इदि माने हिसाबखौ खालामना लायो जों खालामना लायो। इदिनो बिदिनो डायरेक्ट हमनाय जायो आरो दामखो
आरो ओ बे खामानियाव खस्थ' दंना गैया?
अ जोबोर खस्थ' जोबोर खस्थ' नुनायावथ' ओ खस्थ' गैया होनना खस्थ' गैयि बायदि नुयो नोंथां नाथाय जोबोर खस्थ'
औ
उम
ओरैनो ओ माबायदि ओ माबायदि मा माबायदि न'खौ नोंथांङा गाब होखो नोंथाङा बुं हागोन बे सतबे सेसो न' दाबो
अ बिदिथ' साननाय जायाखै नोंथां। ओ खामानियालाय गोबांङैनो आरो जना थां थानो गोनां जायाखै। खामानिखौलाय सानफ्रोमबो मोनगासिनो आरो खामानिया बिदिनो आं खामानि मावग्रा लाफायो लोगोसे आंबो मावफायो बि बिदिनो आं दा एसे ओ हेदआवनो थागासिनो आरो।
औ थिगानो दे नोंथां लोगोसे ओ नोंथांनाव सोंथि सोंनो लुगैयो ओ बे सोंथियानो जाबाय ओ गाबखो मा डिजाइनाव माबायदि गाबहोनांगौ बा माबे नवाव मा गाब नांगौ बेनि ओ नोंथांनाव एसे ओ रोंगौथि दंना?
अ नोंथां नोंथां अ माने गाबखौ हमना ला बियो जे गाबखौ मालिकखौनो मालिकआनो फसायनाय जायो। नाथाय आंनिफ्राय बुंनोसै आं मोननैसो बाथ्रा ओ न'नि गाबा बिदि जानांगौ जे ओ हमना ला नोंनि जायगाखौ लानानै आरो। हमना ला खायसेया सा खायसेनि न'आ माने साया जायगायाव थायो खायसेनिया लांदां जायगायाव थायो। खायसे लांदां जायगायाव थानायफोरा हमना ला मिथिंगाजों मिलायना आरो खाथियाव मा मा बेसाद दं बेफोरखौ मा दंफां दं खाथियाव आरो लोगोसे ओ माबायदि डेक'रेसन खालामनाय जादों। माने माबायदि बानायनाय जादों खाथि खाला बुस्थुखौ बेफोरखौ लानानै मावनाय जायो।
औ
आरो खायसे खायसे न'आव माने बिनि न'खौ नुनानै जे आंबो बिदिखौनो फगोन बिदि जाया। खायसेनियाव बे रंखोनो मोजां मोजां नुयो खिन्थु खायसेनाव बेरंखोनो मोजां नुयि जालाङो आरो नोंथां।
औ ओरैनो ओरै ओरैनो सरखारि सरखारि ओ सरकारि बिल्डिं एबा न'फोराव मा गाब होनाय जायो नोंथाङा मा
अ अ बांसिन जोंनिया दानिया ओ मोनसे गाब दं बेयो बेखौ जोङो मिद गाब होननाय जायो जेनेबा धिउ बायदि गोमो नोंथाङा ओइ फुजियाफोरखौ नुवाखै होनबा? ओइ मिथाइ फुजिया बिदि टाटा भुजिया बेफोर बायदि बेफोर बायदि गाब हमना ला गोमो बोरैबा एसे जारें-रें। आरो लोगोसे खायफाया खायमा ओ इसे ओइ सार्फ कालार बेफोरखौ फोननाय जायो आरो।
औ
बिदि सरकानि न'फोराव आरो लोगोसे बिदि बिदि सिं सिंफोराव स्काटिं बायदि बायदि थायो बेफोरखौ मिलायना माने नुनायाव सरकारि बायदिनो नुनांगो बिदि आरो माने।
औ आरो बे ओ नोंथां बे दालांफोराव मा गाब होनाय जायो बांसिन?
अ ओ दालांफोराव नोंथां जोंनियाथ' दा नुनो थाङोबा गोसोम ओमफाय ओ गोसोम नङा गुफुर ओमफ्राय जेब्रा क्रस जेब्रा क्रस बे गोसोमखौ फोननाय जायो आरो। नोंथाङाथ' बुजिनो हादों खोमा जेब्रा क्रस होननायखो?
जेब्रा कर्स औ हादों हादों।
सोम सिन सिन होनाया फुरला फुरला बिदिफोरखौ होनाय जायो आरो। औ दालाङाव। जेनेबा अभार
औ औ ओ नोंथां मोनसे खो था सोंबावनि बे न'नि सिलिङाव बांसिनै मा गाब होनाय जायो?
अ नोंथां ओ मोजां सोंथि सोंदों। ओ सिलिङाव माने दानिया थ' सिलिंआ बायदि बायदि रोखोमनि फैबाय दानिया गोदान गोदान जुग। नङा होमबा हमना ला जोंनिया सिलिङा हमना ला दानिया प्लास्टिक रेडिमेड फोननाय फैखायो कम्पानिनिफ्राय आरो लोगोसे मोनसे जि फिसा मोननाय दङ' बेखौ जोङो ओ बेयाव फुटिं फाननाय जायो लोगोसे बेयावबो गाब होनाय जायो। बेयाव एसां एसां माने ओ रोजा कालारखौ होनाय जाया आरो।
औ
एसे रेजें कालारखौ जेरैबा मेगनाव नाङि हमना ला ओ रजें निला बेफोर बायदिखौ गोसोम गोसोमफोरा नंद्राया दिसन हमना ला खायफाया गोबाङैनो गुफुरैनो दोननाय जायो गुफुरै दोनबा माने न'आ सोरां जाना थायो आरो माने रुम सिङा थाग्रा खथाया ओ सो-सोराङै थायो।
औ औ आरो नोंथां ओ बे ओ गाबनि गला होनायाव ओ बेसेसो रां खरसा जागोन नोंथा?
अ अ अ गाब होनायाव रं माने मोनसे रुमाव आरो जेनेबा?
उम
अ हमना ला जों फुद हमनो थाङोबा ओ फिसा फेनला जोंनिया नरमेलि बार' बार'खौ गोबाङानो बानायो। बेफोर बायदि जोंनिया टटेलि जि हिसाबै फोनबाय थादों फुटिं सुटिं रं सं बिदि साननो थांङोबा बे हिसाब खालामनो थाङोबा ओ द'रोजा बा स्नि रोजाफोराव मिलायहैगोन आरो माने हाजिरा एला बै बुंनो थांङोबा
औ आरो बे द रोजायाव औ नोंथां बै गाबखौ मा हिसाबाव फानो नोंथांङा आं बेखौसो दिनै अ लासो मिथिया आरो लिटार सिस्टेमै फानोना मा खिथि फानो
अ फुन ओ फुननायखौ होनदों नंङा होमबा
नंङा नंङा गलानिफ्राय बायनायखौ होनदों
अ अ नंगौ नंगौ नंगौ बियो कुवलिटि दङ बायदि बायदि कुवालिटि दङ दा बिथां बिगोमाया मा सिस्टेमै बायगोन बिनि सायावसो सोनहोरगोन आरो हमना ला बारा रां रांनि आंखाल हमना ला बि गोमाया नाथाय बियो मोजां खालामनो लुबैदों न'खौ बिदियाव ओ एसे खम खम बेसेननिबो बेसाद मोननाय जायो। ओ जों दं जोंनिया पाउदार खालार पाउदारा थम नालाय बियो गोबां खमावनो मोननाय जायो बेखौ हमना ला न' गं सेयाव सेेरोजाफोरावनो मिलायनो हागोन नाथाय बे बारा गोबाव जोरनाय नंङा आरो
औ
खिन्थु मोन नुनायालाय मोजांखौनो नुगोन बेखौबो
औ आदा बे जिनिसा ओ मा सिस्टेम थेमा सिस्टेमाव फैयोना बेखौ लिटार सिस्टेमाव राननो हायो।
अ अ अ अ ओ बे फैनायाथ' जोंना थेमा सिस्टेमनो फैयो नोंथां आरो बेयाव खायफा खायफा पावउदारबो फैयो। बे बावदारा हमना ला फार्स्टावनो जों बे पाउदार फैयो मोनसे पुटिं होननाय बेखौ जोंङो ओ मोनसे पाटि बायदि आखाइायाव लानांगो पाटि बायदि मोनसे हमग्रा हमग्रा बेसे जों जों वालाव फोननाय जायो आरो बेरायाव जेनेबा फोननानै जोंङो ओ बेयाव गोबां रोखोमनि बेसाद होनाय जायो हमना ला गाब थाबाय ओमफ्राय प्राइमार होननाय मोनसे दैलाव लाव बेसाद दं बेखौ फोनग्रो जाबाय गुफुर गाबनि बेखौ फोननाय लोगो लोगो जोंनि ओ बेरा वाला मोजांङै थायो। आरो दै सोबनो हाया वाला डेमेज जालाङा थाबनो बेेनो नोंथां
थिगानो दं नोंथां नोंथांजों ओ राय्लायनानै गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय आरो मिन्थियै बाथ्राखौ गोबां मिथिनो मोनबाय
अ नंगौ नोंथां
ओ नोंथांजों ओ उनाव रायज्लायफिनसै नामा नोंथां
अ नोंथाङा अ नोंथांङाथ' फुंनि अदारखौ जाखांबाय जानांगौ नंङा होमबा?
औ नोंथां जाबाय जोंङो सम मोनोब्ला गुबुन खयनि बागै बा गुबुन टपिकनि बागै एसे सावरायनोसै न नोंथां
औ जागोन नोंथां जागोन जागोन समथ' जोंनिया मेर्ला दंङो बिसोर थेवबो खायसे खायसे खामानिखौ मावनांगोन जों न'खरनि बेखौ मावनानै सममोन लानानै जों रायज्लायनोसै नंङा होमबा नोंथां? अ अ दे दे दे दे